औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना।
औ दङ नोंथां।
ए नों। नोंथाङा फ्रिनो दंब्ला
औ।
ओ नारजि ओंख्रिनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
उम जेनब्ला नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो ओमफ्राय नारजि ओंख्रिया बोरै जायो बिनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां‌।
होमब्ला आंनो एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
ओ नारजि ओंख्रि होनोब्लाथ जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेखौ बयबो मिथिखायो।
ओं।
लोगोसे जों नारजि ओंख्रिखौ जोङो अमा बेदरजों सङोब्ला गोथावसिन जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जोङो नारजिखौ मोननो थाखाय गिबियावनो जोङो फाथो लाइफांनिफ्राय फाथो बिलाइखौ खाग्रोनाय जायो नङा होनबा?
औ नंगौ
ओ फाथो बिलाइखौ खानानै जोङो ओ सानदुंङआव फोराननाय जायो ब्रै बा सानसिमहालागै जेब्लासिम नारजिया रानो
ओं
अब्ला जों नारजि जिखौ फोराननानै मोजां बस्थायाव एबा मनायावहाय मोजाङै खाथेनानै दोननाय जायो
ओं
जाहाथे जों बे नारजिखौ ओ बोसोरसे एबा बोसोरनैसिम दोननानै जाजायो
ओं
ओ नारजि नारजिखौ जोङो ओ अमा बेदरजों संनाय जायो लोगोसे ओ अमा बेदरनि अनगायैबो बेदर बेलेग बेदरफोरजोंबो संजानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ ओ नोंथाङा जेबो बुंदों नारजिखौ माबायदि सङो अब्ला आंनि नुनायाव आरो मिथिनायावहाय जोङो नारजि ओंख्रिखौ खारैजोंनो संनाय जायो नङा होमबा नोंथां
ओं
औ ओ जोङो खारै जोङो सारायावहाय खारै एसे होनानै दै एसे होनानै नारजिखौ रु रुग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगो
लोगोसे फारसेथिंजाय अमा बेदर एबा गुबुन बेदरखौ जोङो मोजाङै एवफ्रामनानै लानाय जायो
ओं
बिनि उनावहाय जोङो ओ नारजिया जेब्ला खारै होनानै ओ गलियो अब्ला जोङो नारजिखौहाय सागंजों सानाय जायो न नङा होनबा?
नंगौ ओं ।
सागंजों साखांनायनि उनावहाय नारजिया गेब्लेयोबा जोङो एव फ्रामनानै लानाय अमा बेदर एबा दाउ बेदरखौ होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ ओं
औ होमब्ला अमा बेदर एबा दाउखौ होनानै जोङो नारजिखौ ओ संख्रि बिनि बानलु नांनायफोरखौ नाय नां नायनानै खांनाय जायो।
ओं
औ अब्ला नोंथांमोननि जायगायाव बा ओनसोलाव नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो आं बेखौ मिथिनो लुबैदों नोंथां
ओं नोंथाङा मिथिनो हागोन होनब्ला खोनासं
औ
नारजि बुंबाथ' बे बर'नि मोनसे ओं ख्रि बेखौथ' जों गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो संबोनाय नुगासिनो एबा जों जाबोगासिनो।
औ नोंगौ।
उम नारजिया मोनसे गोखा बुस्थु। बेखौ फाथो बिफांनिफ्राय खानानै सप्तासे एबा फन्द्र फन्द्र दिनसो फोराननानै बस्थायाव सोनानै दोननाय जायो बोसोरसे जाहां एबा बोसोरसे से बारगलायनाय बेखौ जेब्ला गोरानखाय दैयाव सोमनानै दोनो। सोमखांनायनि उनावहाय एसे सुयो सुनानै रुयो सोरबा रुगारो सोरबा डाइरेक्ट संखायो दै होननानै ओं। ओमफ्राय खारै होयो खारैया जाहैबाय नारजिया गेब्लेनायनि थाखाय आरो मिलौनायनि थाखाय। एसे गोखाखौ दानगारनायनि थाखाय।
औ।
जों बेदरफोरजों संब्ला जोङो अमाजों जेनेबा अमा बेदरजों संब्ला अमा बेदरखौ सारायावहाय एसे आवथिग्रोयो नाखि एव हमग्रोनानै बिनि मेजेमखौ होनाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
जाहाथे मेजेमजों बेयो मिलौसिनो। बिनि थाखाय। खारै मस्ला मस्लि हालदै गासैखौबो होजोबो आरो इयावहाय होनानै संखांनानै जों बेखौ जायो बिनि गाबा गोसोम आरो। जोंनि जायगायावबो अमा बेदरजों बांसिन जानाय जायो बेखौ नारजिखौ।
औ नंगौ नोंथां।
उम नारजिखौ आरो बिदि सङालासिनो डाइरेक्ट खारै होआलास जेनेबा ओरैनो साग्लियालासे ओरैनो बिगाब गोनांबाय दिबो जानाय जायो आरो नारजिखो औ दैयाव एसे सोमनानै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि जेनेबा संख्रि बानलु होनानै ओमफाय सामब्रामफोर होनानै ओरैनो गोरान सिफ्लेनानैबो जानाय जायो। नारजिखो खौ आरो ओरैनो गोरान सारायावहाय एवनायबो जायो आरो। बायदि गोबां रोखोम रोखोमनि खालामनानै जानाय जायो आरोना जोंनि जायगायाव
ओ ओ नारजि जानायनि एबा नारजिखौ अबेबा मोनसे हाबायाव बाहायनायनि माबाफोर नेमखान्थि दं नामा नोंथां?
औ दङ । जेनेबा सासे मानसिया थैयोब्ला बिनि बिदायनि एबा लास्टआवहाय ओंखाम जेनेबा ओंखाम जाहोनाय एबा साहा बायदिसिना जेनेबा जुमायफोर होनाय समावहाय गोथै अरगारनाय मोनसे नेम दङ बेयावहाय होनाय जायो आरो बे नारजिखौ एवनानै सोरबा सोरबा ओरैनो जेनेबा जहल दहलफोरबो बानायनानै होनाय जायो आरो । जोंथिंजायहाय जा थे गोथैखौ बि जेनेबा बै गोथै मानसि जों जेबायदि लोगो एबा माबा मोनसे माबा दंमोन बेखौ अरगार हरनाय जायो आरो । सोमोन्दो बसनाय जायो आरो बेयो ।
आङो आं मिथिनाय बायदिब्ला ना रजि ओंख्रिखौ जेब्ला गोजाननि आलासिफोर फैयो अब्लाबो अब्ला बिसोरखौ जाहोनाङा, होननानै मिथियो नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलाव बेफोरखौ फोथायनाय दं नामा?
जोंनि जायगायाव फोथायनाय दङ । मानो होनब्ला ना नारजिया मोनसे गोथैखौ जेरै अरगारनानै जेनेबा बिनि सोमोनदोखौ बसनाय जायो थिग बेबायबायदिनो आलासिफोर फैयोब्ला जाहोयोब्ला जेनेबा आलासि जेनेबा बिनि मोनसे माबाखौ बसनानै थारमाने होनाय बायदि जायो आरो नेमफोराव जोंनियाव । नोंथांनि गामिखैबो बेफोरबायदि मानियो नामा?
औ मानियो नोंथां ओ जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो नारजिखौ ओ सोरनिबा भस खाज्रि जायोब्ला गोथैखौ बिदाय होनो थाखाय बेफोरबायदिनो फाज फाजि गोरान नङाबा जल संनानै होनाय जायो लोगोसे सोरबा आलासि गोदान फैयोब्ला बिसोरनो जाहोनाय जाया लोगोसे नखरनि मानसिया बबेबा गोजान जायगायाव थायोब्लाबो नखराव नारजि ओंख्रि संनायफोरखौहाय बा संनाय जाया लोगोसे जानायबो जाया आरो ।
ओं
मानो होनोबा नारजिया मोनसे गोखा बुस्थु नालाय जेनेबा फैफेरै मानसिफोरा नारजि गोखा जायोब्ला माने गोसोआ गोखा जालाङो जाहैदों माने फैनो बानाय बेफोरबायदिखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थादों आरो सोलिबोबाय थादों बेनिख ओंखायनो दानि मुगायावबो नारजिखौ बेफोरबायदि ओ आलासि फैयोब्ला नखरनि मानसि बबेबा गोजानाव थाङोब्ला बेफोरबायदि जानायखौ जाया आरो
ओं
आरो नोंथाङा जे होनदों ओ नारजिखौ खारैजों बानायो होन खारैजों संनांगौ होननानै अब्ला नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलाव खारैखौ बबेनिफ्राय मोनो आरो ओ माबायदियै बानायो?
जोंनि जायगायावथ खारैखौ थालिर बिफां बिफांखौ जेब्ला दानफायो दानफायनानै बेखौ सिथा सिथा हानानै सानदुंङाव फोराननाय जायो । बिदिनो फन्द्र दिन थ्रिस दिन गाहाम लायो । सान्दुं सान्दुंनि सायावसो आरो बेेफोर ओमफायो बेफ खौ जेब्ला दानबाथाय सावनानै हाथफ्ला बानायो बेखौ हा थफ्लाखौ दैजोंहाय सरनाय जायो।
औ औ
बिदै बाय दि गोजां ओंखारो बियो बिनि इसे बाबस्रो आरो बिनि माबाया। थावनाया ओमफ्राय जोङो। थालिरनि अनगायै थालिर मादानिफ्राय बानायो ओमफ्रायो बै सबाइनि साब्राया बेजोंबो बानायनाय जायो आरो
ओ नोंथाङा जे बुंदों थालिरनिफ्राय खारै बानायो होननानै थालिराथ जोंना गोबां रोखोमनि दं नङा होनबा सिनि सामफा भता थाले जाहादि बबे मोनसे थालेरनिफ्राय खारैखौ बानायो नोंथांमोननि जाय
जायखिजाया थालिरनिफ्रायनो बानायनाय जायोखौ।
अ
औ।
आङो नुनायाव जोंनि गामि एबा जोंनि जायगायावहाय बांसिनानो ओ बांसिनानो माने थालिर आथियाखौल बानायनाय जायो माने बिनि अनगायै सबाय आरो बेसर बेफोरखौ बानायो अब्लाबो सिनि साम्फा जाहा जिब। भथा थालिर बेफोरनिफ्राय बानायनायखौ आं नुनो मोनाखै आरो
उम
अब्ला नोंथांनिफ्राय ओ नारजि संनायखौ माबायदि सङो बेखौ मिथिनो मोननानै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि
ओं नोंथांनिसिमबो।
दोनथ नोसै नङा होनबा जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
ओं